अ खोनागोन ना नोंथां?
खोनादों।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
दङ फ्रियैनो
अ नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हायो।
अ होमबालाय ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा दावबायनायनि सायाव एसे?
हागोन नोंथां फोरमायनो।
औ एसे फोरमायना होदो होमबालाय
जोङो मोनसे बेरायनायनि थांखि लादों।
औ
बे बेरायनायनि थांखियानो जाबाय अरुणाचलनि थावां होननाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बेरायहैनाय
औ औ खोनादों खोनादों।
बे बेरायनायाव जोंहा माखा
बाजेटनि गोनांथि जायो। बे बाजेदनि सायाव सावरायगोन दायो। औ बाजेटआ जाहैबाय जों न'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै टावांसिमावहाय बेसेबां रांनि खरसा जागोन औ बिनि सायावहाय आरो टावाङाव थांनानै। बबे बबे जायगायाव बेरायहैगोन बिनि सायावहाय जागोन आरो औ औ बे बुंहरदो बबे बबे जायगायाव बेरायहैगोन। जों जायगा बेरायनोथ' ओ बिदिनो टावां ओमफ्राय शिलं जों बिदिनो टाउआव थांनोब्लाबो जोंहा माने गोबां बाजेट नांगौ जायो। ओ बाजेट गैयाब्ला जों दावबायनो हाया जेरै जों बाय जों एबा कारजों थाङोब्ला जोंहा माने बाजेटआ एसे बुरजा जानांगौ जायो जों माने बाइकजों थाङोबा जों सानै सानै जानांगोन सासेयाव बाजेटआ बिस हाजारसो जानांगोन सासेयाव होमबा माने जोंहा थाङोब्ला एसे बाजेटआ बुरजाब्ला जोंहा जोंनो मोजां होजोंहाय माने फैसानि खम खमि जायालाय ओमफ्राय माने जों बेरायनो जोबोद मोजां मोन आरो ना। लोगोफोरजों ओ बेबदिनो लोगोफोरजों दावबायोब्ला जों माने गोबां एक्सपिरियेन्सबो लानो मोनो माने जों आइदियाबो मोनो। लोगोफोरनिफ्राय जों मोनथियैखौ बेखौबो जों मोनथिनो हायो। आरो गोबां जायगाफोरखौ जों नायनानै जों मोजांबो मोनो आरो ना। बेबायदिनो ओ हाजो जायगायावहाय जों माने गोबां बेबायदिनो थानोहाय मोजां मोनो एबा बेरायनो मोजां मोनो जोङो ओ बे जायगाफ्राव जों सहैयोब्ला बेबायदिनो मबाइल फननि गेजेरजों जोङो फट'क लायो एबा बाइकआव थानानै जों फट'क लायो आरोना
औ
अ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो माबाय बेरायनानै माबायदि मोनो नोंथाङा?
बेराय नायनानैथ' जोङो गोबां एक्सपिरियेन्सबो मोनो माखासे जायगानि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन आरो बे जायगानि सिङाव थानाय मानसिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन आरो बे जाय- जायगाया- जायगानि सिङाव थानाय माखासे प्लेस जायगाफोरनि सायावहाय माखासे जारिमिननि सोमोन्दै मिथिनो मोनो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो आरो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबावो आरो आरो माखासे प्लेसफोराव बेरायबा माने जायगाफोराव बेरायबा जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो बिनि थाखायनो माने बेरायनाय टाइमाव बेरायनायनि सिगां जों माने रांफोरनि सायाव माने सावरायग्रोबा मोजां जायो आरो ना ओरैनो मोनसे बे जायगा बेरायनो थाङोबा गोबां खरसा थायो मानो होनबा जों बाइकजोंसो बेरायगोन बिनि सायावहाय बाइकनि थाव खरसा थागोन आरो थाहैनाय जायगा जानाय लोंनाय आरो अबेबा अबेबा जायगायाव हाबोबा जों जायगानि माखासे खेन्दा लानाय फिसखौ होनांगोन बैफोरनि सायाव सोनारो आरो
औ
आरो नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां बिदिनो जायगाफोरजों बेरायनो हायो जों जोंनि गावनि पार्सनेल बाइक एबा गारि थाब्ला जोंहा बेरायनो थाखाय मोजांसिन जायो आरोना ओ जों गोसोबायदियै जोङो बेरायनो हायो। ओ गावनि अन माने बेबायदि ओ बाइक एबा कार थाब्ला बे‌ बादिनो मालायनि जेबा ओ गारि लानानै थाङोब्ला जोङो बेबायदिनो हाखु दाखु जायो आरोना। जों गोसोबायदि जों बे रायनोबो मोना आरो बै दिनो जों सम समखौ होसोनांगौ जायो बेबायदिनो गोबां जायगाफोर ओ बेरायनांगौ दंबाव ब्लाबो जों माने बेरायजोबनो हाया आरोना। ओ जोङो माने बेबायदि गावनि बाइकजों थांबा जों गोसोबायदि जोङो बेरायनानै जों समफोरखौ हगारनानै जों गावनि लोगोफोरजों रंजानानै बेबायदि जों जायगाखौ नायनानै जों जोबोद मोजां मोनो जों गावनि ओ लोगोफोरजों थाङोब्ला जों गोबां बेबदिनो गावजों गाव एदावलायनानै जों रंजानाय मोनो आरो मालाय जायगायाव थांनानै बेबायदि गोबां सोलोंथाइखौ एबा जों माबा जायगाफोरखौ जों नुनानै गोजोनो जोंनि गोसो फ्रा आरो लोगोफोरजों ओ थाङोब्ला जों गोब गोबां माने बिबदिनो ओ आइडियाबो मोनो। जों माने फेमिलि फोरजों बेरायबाय बेलेग जायो जोंनि लोगोफोरजों बेरायोब्ला जों बेलेग जायो लोगोफोरजों माने बेरायनायानो मोनसे आलाद खा आरो ना। ओं जोंनि माने लोगोफोरजों गोब बां माने जों बिबदिनो जानो लोंनो रंजानो हायो। गोबां बेबायदि गुबुन जायगायाव थांब्लाबो जों ओ दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव जों हान्थिनानै थांनो हायो बेबायदि गोबां बेबायदि ओ जायगाफ्राव पार्क दं जे एबा साइन्स मिउजियामफोर दं। जों बेफोराव हाबनानै जोङो ओ जायगाफोर खौ नायनानै जों जिथु ओ जि पार्कफोराव दं जों नायनानै जों रंजानो मोनो आरो गोबां बिब्दिनो ओ पार्कफोराव थांनानै जों बिब्दिनो गेलेग्राफोरबो जों नुनो मोनो। आरो गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुननि ओ मानसिफोरबो जों लोगो मोनो बेलेगाव थाङोब्ला आरो जोङो फरायनायजों लोगोसे जों दावबायनायाबो जोंनि थाखाय माने बिराद गोनांथि आरोना जों न'आव थायो थाबाय थायोब्ला जोंहा माने बिदि बिदि जों बांद्राय एक्सपिरियेन्सखौ जों लानो हाया जों बेरायोब्ला जों दावबायोब्ला जों गोबां एक्सपिरियेन्सखौ जों लानो हायो
औ नंगौ नोंथां
जों बेबायदिनो जों माने नेक्स्ट टाइमाव जों बेलेग जायगायाव थांनो हायो आरो बेनिफ्राय बेलेगायाव बांसिन साबसिन जायगाफ्राव जोङो ओ थांनानै गोबां माने जायगाफोरखौ जों नायनानै जों रंजाखांनो मोनो
औ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा बेरायनानै माबायदि मोनो आरो गोदोहाय माबायदि बेरायोमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन औ औ औ
बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि जुगावहाय बेरायनायनि फारागथिया गोबां जाबाय गोदोनि समावहाय बांसिन मानसियानो बाइकफोरजों हारसिं हारसिं बेरायामोन दानि जुगावसो बेरायनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव जाहैबाय मान मा होनो लामा फोराव जेनेबा गारि भाराफोर हमनानै इदिनो ट्रेखार फोर बेफोरबायदि हमनानै ज' ज'यै थांनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव एसे आलादा रोखोम जाबाय आरो ना बेरायनाया दानि जुगाव जों बांसिनानो बाइक फोरजोंहाय हारसिं एबा सानै बेरायनायखौ नुनो मोनो बाइकजों बेरायनायजों आरो गारि एबा कारजों बेरायनायजों बुहुद फाराग दं आरो बाइकजों बेरायोबा नोङो एरियानि एबा जायगानि गोबां नुथाय खौ नुलांगोन बारहावाखौबो मिथिलांगोन आरो साखाथियाव थानाय माखासे समायना रमायना नुथायखौबो नुनो मोनगोन नाथाय गोदोनि समाव खारजों बेरायोमोन बै समावहाय बांसिन बांसिनानो माखासे समायना रमायना नुथायखौ नुनो मोनामोन। आरो खारजों बेरायनायसो समावहाय गोसोबायदि बेरायनो मोनामोन गारि सालायग्राया जेराव थाथ'हैयो बेयावनो थानानै बिनिफ्राय ओंखारनासो बेरायनांगौ गोनां जायोमोन। नाथाय नि जुगावहाय बाइक जों आलादा आलादा बेरायनो हानायनि जाउनावहाय गोसोबायदि जायगाखौ नुनो मोनो बेरायनो मोनो गोसोबायदि थानो जानो हायो बेबायदिमोन आरो आरो नोंथाङा बेरायनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा?
ओ बेरायनायनि सोमोन्दै होनोब्लाथ' गोदोहाय जों बेबायदि ओ माने गारि बाइक गैयैनि जाहोनाव जों थाबायनासो बेरायनांगौ जायोमोन।
औ नोंगौ नों
ओ दानि जुगाव जों गोबां बेबायदिनो ओ हान्थिग्रा एबा दावबायग्रा जों मोननो हाबाय। गोरलैयैनो जोङो माने बेलेग जायगाफ्राव जों थांनो हायो। बेबायदि ओ आजिखालिथ' बेबायदिनो गावबागाव बाइक पार्सनेल थाखायो बेबायदिनो बय नाबो न'खराव गंसे नङाबा गंसे थाखायो। गोदोहाय बेबायदि ओ गैयामोन आरो ना? जों बेलेगाव थाङो होनब्लाबो जों ओ थांलाबायनो हायामोन। बेबायदि जोङो ओ मालायनि गारिजोंसो एबा बेबदिनो बास एबा बिदिनो ओ सुमुफ्राव सिगां थां थांनांगौ जायोमोन।
औ
जोङो दायो गावनि खामानिफ्राव जों थाङोब्लाबो बेबायदि ओ बाइकफोरजों जों थांनो हायो जेरै। हान्थिनाय होनोब्ला जों। बिदिनो हफिस अफिस फोरावबो जों गोबां खामानिफ्रावबो जों हान्थि जेन थांनो हायो। बिदिनो स्कुल कलेज बेबायदिनो गोबां माने सुबि दा जाबाय आरो जोंनो हान्थिनायनि थाखाय बेबायदि बाइक कार गोबां बिदिनो आरो स्कुल बासबो हगारो दानि जुगाव गोदोहाय गोदोहायथ' बेबायदि गैयामोन फार्स्ट फाव जों ओ नुनाय बायदिब्ला जों खोनानाय बायदिब्ला साइकेल साइकेलजोंसो थां थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ दानि जुगाव गोबां सोलायबाय आरो ना गोदोनि लानानै दासिम बेबायदिनो गोबां माने सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों
औ
औ औ ओ नोंथां जोंहा दायो समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साब खर बावहरनाय जाहरबाय गोजोनथों नोंथां। औ दे